औ खोनाबाय माथो एसे सम लायो।
बिफांफोरखौबो नायख्रलाबायदां माबा अबे बा गोजौ गोजौ बिफां बबेबा गाहाय गाहाय इदि ओमफाय ओ बिफांफ्रा मा मा रोखोमनि थायोमोनलाय माबा जायफ्रा जुफ्राबो
औ आं बाव जोब्बाय आबहावायावसो मोनोमोन बेखौ जायफ्रा बिफां जायफ्रा नंङि बिफां लाइफांसो खोमालै
ओ नंगौदां मिथिलाय लांला उम ओमफ्राय बे
मानसिफोर मानसिफोराबोथय हाय-हाय हायथु हायथा थायो ना हामख्रें लोदोनो
जोलै थायो
उम
बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फरायोबा बिनि आयदाखौ फरायोंबा बेखौ मोनजोबो
औ
औ बिगियानावसो थाङो बियो आरिमुआवथ फैया आरिमु जालियायाव सानखान्थियावबो फैया
जोंनि जायगायाव बिदि फरायनाय बिफां लाइफांनि आरिनि फरायनाय गैया खोमालै
उम एसे फरायबा मिथिग्रा थागौमोन ने ओ बै माबा फिथाइआ द्रागन फ थखौसो गायजानो लुबैगासिनो आंहा दाख्लै मोखां बिजाबाव नुनानै मानसि सासे मानसिनि गोथाव मोननो माने फालांगिया मोजांनो आरो बेना फालांगिया मोजांनो राङा मोजां
बेसेन गोनां
बेसेन गोनां ओम
फिथाइ मोननो एसे गोबाव सम नांगौना?
ओ माबायावनो जायखिया एक बोसोरनि गेजेरावनो थायोना से बोसोरनि गेजेरावनो थायाथे औ गायनानै से बोसोरावनो मोनो आरो बे से बोसोरावनो खनथामहालागै थायोनो मोनसे बिफांङा
ओमबालाय मोजांथ
बिफां आरो बे बिफां गायनाया दालाया थामजि बोसो बोसोरसिमावसो जावखुनानै गारजागोननो थामजि बोसोरसिमावसो बेनो गांखं हरै औ आं नायजोबदों मोखां बिजाबाव ओ मोखां बिजाबाव नायजोबदों आं बेनाथ गायनानै होबाय गायनानै होनानै गांखं थांबाय गांखं थानानै बे मोन फ्रोमबो सु ख्रि ख्रि ख्रि नुयोना। ख्रि ख्रि ख्रि नुनायावहाय ओ बे मो ओ फिथाइ थाइजोबो
ए माबा होलायनांगौनाा ओमफ्राय खुन्थिया गायना होलायनांगौ ना
खुन्सेयावसो माबायो सेभेन माबा स्नि स्नि फुट गोजौखौ बायनांगौनो पस खुन्थियाया ओमफ्रायो सिङाव सिङाव दुइ फुटखौ दोननानै गोजौआव बा फुट दोननांगौ आरो
ए औ औ माबा मा होनोमोनलाय आङो नुदों नुनाया लोगोफोर बानायनायखौ
औ
ओमफ्रायो गारि थायारबो होलाय लायो सोरबा सोरबा मान लानो थाख
औ गारि टायारखौ गोजौआव खर'आव सोना होयो ना
ओं जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव गैया खोमालाय बियो। बे आबादखौ रावबो मावाखै बायदि मोनदों आं ओहो
बो एसे बोरि ओनसोलाव मावनांगौनो दै ब' नङि ओनसोलाव मावनांगौनो औ दैब' न दैब' नङिफोराव उम उम बारा मुलि बाहायनांगौ जायानो बे आबादखौ मावबा
हारसिंनो जाखायो
औ माने एसे एनैल' सारनांगौ एसेग्राब मानि थांङानो
ओं आंहा मावनो लुबैलाय लाङोहाय बाराबा
मोजांनो बे ओ हा आराम बै सासे बोराइनि बे मोखां बिजाब नुनायाथ' ब्रै बिगाल'सो फास्तआव बियो उम आदा बिगाल' मावनानै नायनायग्रोदोंमोननो बिनि उनाव ब्रै बिगाजों ब्रै बिगायाव जिसिबां माबादों से बोसोरावनो ब्रै बिगा गायनायाव ओरैबायदि माबा मोनबाय आरो बियो रि फिथाइ मोनबाय मुलाम्फा जाबाय माबा गाव जेसेबां राङा गावनि जेसेबां गायनाय खर'स हाजिरा होनाय मुलि सारनाय गारि थिखोहरनाय लड होनाय बेफोरखौ बाद होजोबनानै स्नि लाख दाइन लाख थाखादोंनो से बोसोरावनो औ से बोसोरावनो
बाप्रे
ब्रै बिघा ओमफ्राय सानना लाहरदो उम नै बिगा गायबा सानना लादो नोङो नै बिगा गायबा उम थाम थाम दसमिक बा बेफोरबायदि
औ औ सनि लागबा
उम आरो जेनेबा आदाफोरबाबो मो मोजां उम लद होयै माबा गारि थिखो थिखोल' साप्लाय हरनांगौ आरो बेलेगाव फाथायहरनांगौ उम माने दखान दखान बयबो लाबाय बे औ
बै सासे बोराइआ जि मालाय बागानल' खालामो थालिर बागान दं माबा लबार बाग बागान दं
जोंनि मानसिफोरा आबाद मावनानै जाग्राखा ओमफ्रायो मावनो बानाय हुदा जाबायना बेयावसो जों गोदोसोनानै दङ जोंनाव आबाद मावनानै फदमस्रि बान्था मोननाय दङथ' नैरोजा नैजिबायावमोन नामा।
औ सोर मोनामोनथाय।
बै बिजिनिनिया सरबेस्वर होननाय सासे आबादारिया। दालाय फदमस्रि बान्था मोनाखै।
औ औ।
होनबा नोङो नायदो
उम। बेबो मोनगोनदांलै आबाद मावनानै मालाय मोजांथार। औ।
जोङो गोदान गोदान रोखोमनि आबाद मावनानै बिनि फिथाइखौ नायनायोब्ला जेरैहाय नै दा ड्रागन फिथाइ गायबाय ना सोरबाया बे गोदान आबादखौ एसे आनजाद नायनानै बिनि मुलाम्फा मोननाय मोनैखौ थाल लाजाबावो।
औ ओमफ्राय बे बोराया बुंदों आरो। ओ बे गोदान गोदान माबाफ्राव थांनानै बेलेग रायजोआव थांनानै खामानि मावहैनायनिख्रुइ बेफोर बायदि जगा जग हा गैया बाबो बो मालायनि हाफ्राव मावनानै जाबा आं बेखौनो हास्थायो होनलायलायदों आरो बोराइया।
सैथोखा सैथोखा नों मालायनि रायजोआव थांनानै एथ' खस्थ' खालामस्लाय स्लाय नङा न'खरखौ गारनानै थांलाय फैलायावनो खरसा थांखायो आरो हजोंहाय मालायनि सिङाव मावनाय खामानिफोरा नोङो सम होनो हानांगौ नोंथ' दा आबाद मावोबा नोङो सानसे गोजौ माबानाङा सम होनाङा
औ।
आराम नों गेजेराव आराम आराम लानो हायो बेरायनो हायो। रायलायनो हायो खिन्थु नोङो दस्रायाव कम्पानिफोराव मावहैदोंबाथ' बिदि मोनाना।
औ औ।
ओंखायनो आंबो लुबैयो मानसिफोरखौ बिदि खस्थ' खालामजानो हा गैयाबाबो बेलेग नखौ मालायनिखौ लागोन। नानैनो आरो हारसिं हायाब्ला बिदिबो जायोना सोरबा फैसा होथ'ग्राफोरबो थायोना रां उम
ड्रागनजों जि मोजांनोलै बे बोराया बे बोराइाया खिन्थादों नों नायलाय बे बोरायनि खौ मालाबा नुसनबा मोखां बिजाबाव ओ आं सेयार खालामदोंमोन दां दाख्लै आंनि माबायाव
उम।
उम।
नायनां गौ र' नायगोन आं।
उम औ। ओमफ्राय
आरो आइजोफोराबो आइजोफ्राबो हायो आंनिबा बेखौ हौवाफ्राल' मानो मावनो ना आङो दा नुगासिनो गामिनि माखासे बै हान्जाफोरा बिमा बिमा निया ए गावनो गावनो गसंथानाय हान्जा थायोना बिसिना‌ गाव सुंथा हान्जा। बे इसोरबो मोजां मोजां खामानि मावनायखौ नुगासिनो आरो जेरैहाय सोरबा सोरबा माबा दों औ औ औ माबा गय बागान बानायदों गययाबो देरबाय फिथाइ मोनबाथ' बिसोरो बिराद गोबां रां मोननो हासिगोन जागायनायाव गासै बो खस्थ' नङा होमबा हा फोसाबनाय। जोलै बासिनानै गायफैनाय आरो बेखौ जोथोन लानाय जेवरा दुमनाय
औ
उम बेखौ नुनो मोनदों बेफोर बिदि खालामोबा माने गाव सुंथा हान्जाया गोबां जौगानाय जागोन आरो रांखान्थि बिथिङाव होमबा नों हानजायाव रांखान्थि जौगानाय मानि न'खरावबो जौगानाय नङा होमबा न'खरावसो मोनगोन नालाय बे रांखौ रानलायलायनानै बेखायनो बिदि गिदिर गिदिर एसे खामानिफोरखौ मावनानै ओरैनो थास्लायस्लाय ने गाज्रि खामानिफोरखौ ओरैनो बा ज' ज' गावजों गाव रायलायलायनायफोरखौ दोनथ'नानै बिदि खामानियाव गोसो होयोब्ला जोङो अनेख मोजाङै जौगालांनो हायो। दानि दिनाव रां खान्थि बिथिङाव गोदो सोनाय जानांगौनि जेबो माबायानो गैला जाहोनानो गैला।
औ
बिदि बिदि खामानिखौफोरखौ आवगायनो हायो।
होम माबानानै साननानै मेलेम बाहायनानै औ सावरायलायनानै
हानजायाव थांखि लालाय लायनानै
औ
जोंनियाबो जोंनियाबो बे गामिनि राव सुंथा हान्जाया एबार माबा गायदों हालदै
हालदै गायदों
हालदै गायदों बिगासेसो जागोनदां। बिगासेसो जाफ्रामगोन हालदैआवबो मुलाम्फा दंना।
उम
एसेब्लाबो
मुलाम्फा दंथ' आरो
मुलाम्फा दं हाइजेंआबो मुलाम्फा दं उम
बेसेन ‌गोसाबावसो हालदैया माथो माबायाव नो एक पवायावनो माबा गाहामथार बुरजा गाहामथार। नैजौ गाहाम ओम ओम-
दामथार ओम माबानानै जे आरि बेरा दोनबानो मोजां जायो आरो बेफोरो गायनानै
उम बेरा दुमथेना दोननांगौ।
औ
बेेरा दोमथेयोब्ला
ओम जोथोन लाबासो मोजां फिथाइ मोनोना।
ओम जोथोन लाबासो मोजां फिथाइ मोनो।
उम ओमफ्राय दा अखा हाहां जादों नामा?
गाह हागोन बायदिथ' मोनाखै खिन्थु जोमैया हनै एसे लाद्राखाहांदों लाद्राखाहां
खुसेर बिदैसो लोंनो लुबैनाय जाबाय।
सोर बिदि ओइ जोंना नै आं बेखौ सानदों नैबे जोंनि माबायाव चापागुरिनिफ्राय रौमारिसिम सफ फैसासिमाव खुसेर बिदैल' नङा नोनो नाय नोङो फिथाइ सामथायाइनि दखान नुगोन नाथाय बिदि बि बिदै फिथाइ सामथनि रोसि रावबो मानो फाना लोंनो लु बैबाबो मोना बै ससेयाव फिथाय सामथायखौलाय फानो ओमफ्राय दा गरमाव नों फिथाइ सामथाइ दडाइरेक्ट लुबैयाना दै गांनाय समफ्राव जानोसो सरबत बा माबा माबिसो लुबैयो लेबुनि सरबतबाबोथ' बियो अनेक नांगोन खुसेरनिबाबो नांगोन नाथाय बे ससेयाव जेबो गैया बेखौ सोर मा माला होजेन गोन नंगासिनो आङो
होहैनांसिगोनलै आंनो
लेबु सरबतखौनो होलाय नोङो लेबुनि नङाबा ओ माखासे फिथाइ सामथाय फिथाइ सामथायाइनि माबा खालामजायो साद जेन'बा ज' ज' आरोखि ओ माबा ओरैजाय आपेल आपेल सैसे आनारस सैसे ओमफ्राय माबा सैसे उम थाइजौ सैसे बेखौहाय दानफ्लेनानै नोङो मोन से माबा बानायदो खुरैसे ओमफ्राय बेखौ नोङो थार्टि रुपिसनि फाननो हाबाय थामजि रांनि
औ
सैसे सैसेल' होनानै बेखौनो बुरजा खालामोबा मोजां लगायनानै
औ मोनसे सैसेयावनो आफपेल मोनसे सैसेनिफ्राय दस ओमफ्राय आनारस सैसे ओमफ्राय दस ओ जि रां जि रां फैसिगोन आरो ओरै
माथो ओमफ्राय दाननानै होबावदो नोङो बुरजा नुसिगोन ना ओमफ्राय नों बेखौ माबायाव होलायलायदो थालिर बिलाइयाव होलाय लायदो थुनानै जानो थाखाय बै प्लेटबो बायनाङा प्लेटआव नोंहा फैसा थांबावगोन आमफ्राय नोङो थुनानै जानो नांगौबा बै गनसेखौ बाय
औ गनसिखौ
बारा दाम थांनाय नङा ओमफ्राय मोजां जागोन आरो बे मोनसे
औ
उम दानथ'दो दा हरफिनबा माबा मोनसे रायलायगोन बेखौनो रायलायफिनगोन दे दान्थदो ओं